हेल'
अ
गोजोन फुंबिलिनि गोजोन बेबायदि हामग्लायनाय नोंथांनिसिम बेबायदि जासिहरनाय थाबाय
नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामगलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिम मोनसे टपिक लानानै कल खालामनाय जादों
औ
जों दिनैनि टपिकखौ जों हाथाइ बाजारनि टपिक बेबायदि लानानै फैबाय
औ
जों जों बेबायदिनो हाथाय बाजार होनोब्ला जों बयबो मिथिखागौ जों हाथाय बाजाराव मा मा मा बेसादफोरखौ मोनो मा मा मुवाफोरखौ जों मोनो जों साफ्रोमबो मिथिखागौ होनब्लाबो जों बेबायदि सावरायनि हाथाय बाजाराव बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायखौ जों गुबुन गुबुन हारिफोरनि मा हारिनि बेबादि ड्रेसफोरखौ बेबायदि नांगौ आरो बिदिनो गुबुन गुबुन गाबफोरनिबो जों नुनो मोनो बेखायनो जों गोबां गोसो बायदि बेबायदिथ ओ ट्रस खालामनानै जोङो बेफोरखौ बायनानै लाबोना लाबोनांगौ आरो बेबायदिनो हाथाय बाजारफोराव जों बेबायदिनो ओ गुबुन गुबुन बेबायदिनो मुवाफोरखौबो जों फान‌ फानहैनो हायो बेबायदिनो फालांगिबो खालामहैनो हायो बे हाथथाय बाजाराव जोंहा मानो होनोब्ला बेयाव गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ जों फाननायफोरखौ जों नुनो मोनो जोंबो बेबायदिनो हाथाय बाजारफ्र बेबायदिनो जोंनि मुलाम्फानि थाखाय बेबायदि हाथथाय बाजारफोराव जों न'आव बेबायदि आबादफोर खालामनानै एबा बेबायदिनो जि दखानफोरबो होनो हायो न'आवनो दानहनानै जोङो जिफोरखौ बेबायदि हथाइ बाजारफोराव जों फानहैनो हायो आरो न'आव बेबायदिनो गोबां माखासे आबाद फोरखौ जों बेबायदिनो मेसें दैज्लां बोथोरनि आबादफोरखौ जोङो बेबायदि फानहैनो हायो न'आव बेबायदि मोजां बेबायदि आबादफोर खालामोब्ला जोङो बेबायदिनो आबादफोरखौ जों मोजाङै बेबायदि जोथोन लानानै जोङो आबाद खालामोब्ला जों जों हाथथाय बाजारफोराव बेबायदि मोजाङै बानायहनो हायो आरो जोंहा गोबां मुलाम्फा जागोन होनब्लासो जों जेब्लायबो गावनि नांगौ मुवा बेसादफोरखौ जोङो बेबायदि सुफुंनो हागोन हाथाय बाजाराव जों गोबां रोखोम रोखोमनि बायदि मैगंफोरखौ मोननो हायो जेरै जों बुंनो हायो जे ओ बिदिनो बारि बागालफोराव मोननाय बिदि थास' थास'नि जों बर' रावाव बुङो थास' आइथिं आरो थास' बिबार आरो बेबायदिनो थास'नि बिं बेफोर गासैखौबो जोङो फाननायफोरखौ जों बायनो हायो आरो लोगोसे बेजों लोगोसे दास'नि बेबायदि बेदर थाङो बे बेदरखौबो जों थास'निखौ गासैखौबो जों फाननानै मोननो हायो बेखायनो जों आबादफोरखौ बिदि थास'फोरनिबो खालामनांगौ जोङो थास' थास'फोरखौ जों फाननो हायो आरो लोगोसे बेबायदिनो फानलुफोरखौबो जों न'आव आबाद खालामनानै बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ जोङो बेबायदिनो आबाद खालामनानै जोङो हाथाय बाजारफोराव जों फानहैनो हायो हाथाय बाजाराव जोङो बिदि गोबां रोखोमनि दखानफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै जि दखान बिदिनो ओ मैगं थाइगं फाननायफोरखौ जों नुनो मोनो गोबां रोखोमनि ओ मैगं थाइगंफोर बेबायदि ओंख्रिफोरखौ जों फाननायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो बायदि बायदि ओंख्रिफोरखौ जों फानो गुबुन गुबुन बेबायदिनो जायगाफोरनिफ्राय फैनानै मोनसे जायगायाव एबा मोनसे बिदि गेदेरबायदि जायगायाव फैनानै साफ्रोमबो बिदिनो बायलाय फानलाय बेबायदि खालामनो हायो जोङो साफ्रोमबो बेबायदि बेयाव थांनानै बेखायनो जों साफ्रोमबो बेफोराव थांनानै जों फालांगि खालामोब्ला आरो जोंहा गावनिबो मुलाम्फा जागोन हाथाय बाजारफोराव बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जिफोरखौ जों गाननो थाखाय बेबायदि बायनो हायो बिबायदि गरम बोथोर दनि थाखाय बेबायदिनो थान्दा थान्दा बेबायदि दस्थुखल खौ जों बायनो हायो आरो लोगोसे बेबायदिनो गोजां बोथोरनि थाखाय जों गोजां बोथोराव गाननो थाखाय बेबायदि गुदुं जिफोरखौ जों बायनानै बिदि गाननो हायो।
औ नोंगौ जोंनि हाथाइ बाजाराव ओ बुंनो थाङोब्ला जों गासै ओ गासै जुन्थुफोरखौनो गासै नांगौ जानाय मुवाफोरखौनो जों मोननो हायो हाथाय बाजाराव मोननै रोखोम खोमि थायो जेरै सासे ओ जेरै गुबुन फारसेथिं फाननाय गुबुन फारसेथिं बायनाय बे मोननै रोखोमनि हुदाया थायो। जेराव फानग्राया नांगौ जानाय गासै मुवाखौनो फानो। आरो बायग्राया गासै नांगौ जानाय मुवाखौनो बायो। फानग्रानिफ्राय बिदिनो जोङो गासै गावनियाव थानाय जेरै नांगौ जानाय थाव साबोनखौ लानानै जानाय लोंनायनि मैगं थाइगं गासै न'वाव नांगौखिनिखौनो बा हाथाइ बाजारावसो गा बेखो मोनो बेनिखायनो जों गासैबो गासै गावनि नांगौ गौखौ हाथाइ बाजाराव बायहैयो आरो बिदिनो गावनि नांगौ जानाय गासैखौ जोङो मुलाम्फाफोरखो जों हाथाइ बाजारनिफ्राय मोननो हायो आरो हाथाइ बाजार फोराव बिदिनो न'वाव गायनाय मैगं थाइगं उम ओ बेफोरबायदि जानाय लोंनायनि फारसे माइरं दैरंफोरखौबो जोङो फानहैनो हायो। आरो बियाव हाथाइ बाजाराव फाननानै ओ बिदि मोजां मुलाम्फाखो मोननो हायो। जायनि जाहोनाव जोङो मोजां न'खरखौ जोङो खुंनो हायो। हाथाइ बाजाराव बिदि फालांगि खालामनायजों आरो हाथाइ बाजाराव ओ गोबां बिदि रोखोमनि मानसिफोर थांनाय फैनायखौ जोङो नुनो मोनो बिदि गोबां बिदि फानग्राफोर गोबां बेफोरबायदि बायग्राफोरखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो। ओ जेरै गुबुन जाथिफोर आरो बिदि बर'फोर गोबां बिदि गासै जाथियानो बिदि हाथाइयाव बिदि फाननाय बिदि बायनाय बि हुदाखो खालामबोगासिनो दङ। मानोना हाथाइ बाजाराव बिदि हारिनि जेबो ओ जेबो खोथा गैया बियाव गासै मानसियानो गासै जादानो गासै जेसांखिनि जायगायाव थानाय बे फोरनो हाथाइयाव थांनानै गावनि नांगौखौ गावनि गासै सामान खौ बायनो थाखाय थाङो मानोना हाथाइयावसो गावनि नांगौखौ मोनो आरो जेरै गाननाय जोमनायनि फारसेबो सावरायनो जों हायो गाननाय जोमनाय जेरै गस्लाफोर एबा दख'नाफोर गावनि नांगौ जानाय जिनिसफोरखौ जों हाथाइ बाजाराव ओ बिदि बायनानै मोनो। आरो जोंनि जि जिनिस फोर गासै नांगौ जानायखौनो जों हाथाइ बाजारनि अनगा ओ गुबुनावबो मोनो नाथाय हाथाइ बाजाराव बिनिख्रुइ साबसिन जायो। आरो मैगं थाइगं फाननायफोर जेरै न'वाव गायनाय गिदिर फाहारनिफ्राय लाबोनानै बेफोरबायदि हाथाइ बाजाराव बेफोरबायदि फानफैनायखौ फानफैनाय जायो आरो मोजां बिदि फालांगिखौ जों खालामनो हायो। बर'फोराबो गोदोनिफ्रायनो आरो दासिमबो बिदि न'वाव गायनाय मैगं जेरै लाइ आरो लाफा बेफोरखौ ओ बारिफोरनिफ्राय मोननाय थास' बिबारफोर सेब्राफोर सेमब्रा बिबारफोर बेफोरखौ हाथाय बाजाराव फाननानै गावनि जिउ गावनि फालांगिफोरखौ बिदि मोजाङै सालायगासिनो दङ मानोना हाथाय बाजारानो मोनसे जों मानसिफोरनि थाखाय जों साफ्रोमनि थाखाय मोनसे थांना थानायनि मोनसे राहा लामा
औ नोंगौ
आरो दिनै हाथाय बाजार गैयामोनब्ला जोङो जोंनि नांगौखौ जोंनि जिनिसफोर जोंनि गासै मुवाफोर बेफोरखौ जोङो मोननाया गोब्राब जागौमोन आरो मोननाया गोब्राब जागोमोन आरो जोंनि नांगौ जानाय मैगं थाइगं जानाय लोंनाय बेफोरनि गासै बासनफोरखौनो गासै जानायनि जिनिसफोरखौनो जोङो मोननो हानाया गोब्राब जागौमोन मानोना ओ हाथाय बाजाराव जोंनि नांगौ खिनिखौ जोङो मोननाय जायो आरो बिदि गुबुनाव गासै नांगौखिनिखोनो सिगांनि दिनाव मोनामोन हाथाय बाजारनि अनगा नाथाय दानि जुगावसो बेफोरो सोलिदों नाथाय गोदो गोदायखौ जों रायलायोब्ला हाथाय बाजारनि अनगायै जोंनि गासै नांगौ जिनिसखौ जोङो मोननो हानाय जायामोन मानोना गासै गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन गामिनि फ्राय लाबोनानै बे हाथाय बाजाराव फालांगिखौ जमायै खालामफैनाय जायो
औ नोंगौ जा दोनैनायनि समा जानायै फैबाय बेखायनो जों दिनैनि सावरायनायखौ जों एसेयावनो दोनथ'सै
औ दे